हेल
मा खालामदो
हेलौ आब
औ माखालामदों आगै
दङ ओरैनो आब आलाय मा खालामदो
आंबो ओरैनो जिरायनानै दं
ए ओंखाम जाखांबाय
ओउ जाबाय
ए मा ओंख्रि जाखो
दालि
उम ए दिनि मिरामिस
ओउ
ए
नोंसालाय
जोंहा जाथवाखै जोंहानि आइया संगासिनो दं
अ मा ओंख्रि संदो
जोंहानियाबो दालियानो ओमफ्राय लेस्रा फाजा जोहाथवाखै दासो संगासिनो जोंहा
ओमफाय मोजांबा खबरा आबनिया
ओउ मोजाङैनो दंथयो
अ दङ नोंसोरथिं बोथोरा माबायदि
थार
ओं जोनिथिंबो बिराद गरम न सिङाव हाबसोना थानोनो हाया। सेख्लायावनो जिरायबाय थानांगो खोनादों आब ओहो। बारानो थोबसिबो गैया जोंनि जा नोंसोनिजालाय
जोंनिथिंबो गैया।
अ जोंनिथिंबो गैया।
अ दिनै जोंहा मागो फोरबोनि बागै रायज्लायनोसैना आगै
अ रायलाय जायो।
अ नोंसिनिया माबायदि मागोआव मा मा खालामो खिन्थालाय एसे
जोंनिया मागोआव बिदिनो ओ बैदि फेलागुर बानायो। एक थारिगाव सायनो थाखाय दुगैस्रां लोबस्रां बेलागुरखो सायोना फुङाव जमानो मानसिफोरजों ननिफोरजों ओमफ्राय बेनि उनाव फिथा देसिगोन। फिथा जानानै सावसिगोन जोंनिया जोंहा ओम थावनि फिथा सावो बिनि उनाव एन्थाब फिथा ओमफ्राय लावदुम फिथा गैथला नोंसालाय मा मा सावो आबलाहालाय
जाहाबो एन्थाब फिथा थावनि फिथा लावदुम बिदिखोनो सावो
ओमफाय नारेखलनि लारु बानायोना
अ नारेखलनि लादु सि बिंनि लारु
ओं जोंनियाबो आबनि फेब्रेद माने आबआ अबेखौ अबे मोनसे फिथाखौ जानो मोजांसिन मोनो
आङो थावनि सिथावखौ मोजांसिन मोनो
सिथावखोना ओं आंबो सि सिथावखौनो साबसिन मोनो
अ नोङो फिथा सावनो रोङोना रोङा
रोंगो आबआलाय
रोंगौ एसे एसे बारा
ओं मा फिथाखौ सावनो रोंगौ
आङो थावनि फिथा
अ टावनि फिथा ओं आंबो थावनि फिसाखौ सावनो रोंगो ओमफाय एनथाबा बारा जाद्रायनो नागिरा आंनिया गावस्रायो अरखोनो मालाबा गोसा होना लाब लाङो।
लावदंखौलाय रोंगोन ना रोङा।
लावदुमखौबो बारा रोंस्लाबा आङो।
अ आंबो बे बारा रोंस्लाबा।
उम लावदुमखौ जोंहानि आइआ सावो। मागो दिनोबाथाय अर साय ओ सेख्ला गेजेराव लावदुम फिथा सावनानै जमा अर सायनो जोबोद मोजां जायोना। अराव। ओमफाय बिदिनो सेख्ला गेज सिला गेजेराव जमा जायोबा माने मोजां नुलायो आरो। उम।
खहाबसिनो नामा।
अ खहाबसिनो।
उम
माने मागो ताएमबाथाय फिथा जायै जायैनो ओंखामखौनो माबालाय लाङा उखैलायलाङा। फिथायानो उदै बुंखाजोबो।
गोजांनायाबो बारा जायोना।
उम। ओमफ्राय बिथिं आइ मोना फिथा सावबाय थासिगोन। ओमफ्राय इथिं जोङो जाबाय थासिगोन। आरो लावदुम फिथा खौ गुदुं गुदुं जाबासो मोजां मोन जायो ना। आब' मोनालाय सोर सावो लावदुम फिथाखौलाय?
जोंहाबो आइयानो सावो। आंबो हेल्प होयो आइयानो सावो जोंहाबो।
अ आइयानो अ फिथाखौ ओबाव देयो नोंसिनिया?
जोङो
दिंखियाव दे ना उलाराव? ओ देयोना। उम जोंहाबो माला मा उवालाव ओमफ्राय मालाबा दिंखियाव दैयो।
उम
मागो टाइम बाथाय मोजां मोनलायोना।
नों देयो ना देया?
आङो देया जोंहानि आइया देयो। आं ओरैनो साइदआव हेल्प होफायो एसे
अन गुन्दै सालिनायाव ना?
सालिनायाव।
आंबो बिदिनो देनो हाया रोङा। फिसा फिला खामानिखौ हेल्प होयो।
उम आब'मोननिया सौराय एवो ना एवा?
एवो।
एवो ना?
अ'
गोथाव मोनजालायो ना? साजों ओमफ्राय मागो दिनाव जमा जमा अमा बुथारसिगोन। अमा जाल अमा जायो ना जाया आब'आ? जायोना?
नोंसोर गामिनियाबो जमा बुथारनानै जायोना?
ओं गामिनि जमा बुथारना जायो।
रायजो राजा जमा बुथारनानै राननानै जायो ज' ज'।
ज' ज'। ओमफ्राय मालाबा आरो रायजोफोरजों जमा ओंखाम जासिगोन।
उम
बि-बिदि बोथोराव मागो दमासियाव।
बोथोराबो थान्दाथार जायोना।
उम ओमफ्राय एक थारिक दिना न'खरनि गासैखौबो खुलुमनां जोबसिगोन।
उम फुङावनो सिखारनानै दुगैयोना?
गेदेर उन्दै सनमान होलाय जोबसिगोन।
मा मा बेदर जायो नोंसिना मागोयाव?
अमा बेदर दाव बेदर। नोंसिनियालाय?
जोंनियाबो ना गिदिर गिदिर जायो।
उम
फुख्रिनिफ्राय बोखांनानै।
ओं।
उम अमाबो जायो दाउबो जायो।
उम आब'आ अमाखौ जानो साबसिन मोनो ना दाउखौ जानो साबसिन मोनो?
आङो अमा।
अमा आंबो अमाखौनो। साबसिन मोनो। अमा बेदरखौ।
नोंस्रा नआव अमा फियोना फिया?
फियो। मासे दङ। जोंहाबो अमा
दाउफोरबो फियोना?
ओं दाउबो दं बोरमाबो दं। आबलाहालाय?
जोंहाबो फियो अमाबो।
उम उम आंसो। जोंहानिया हांसो गैया हां
बोरमा बेदरलाय?
बोरमा बेदरबो जायो नोंलाय आबआलाय?
जायो।
गोथाव मोनजायो ना?
अ गोथावथार मोनो। बोरमा बेदरखौ। हांसोखौबो गोथाव मोनो।
ओ हांसो जों खुमब्रा।
औ।
उम आरो अनलाजों दाउआथ मिलौलायो।
औ।
गोथथाव मोनजालायोना?
उम।
अनलाजों दाउखौ। बारानो थोबसिबो गैया जोंनि जा
जोंनि जाबो गैया।
बोथोरानो बोरैबा एकदम दोम दिदोम थाथारदो अखा अखाफोरसो फैगोन ना मायोबा।
जोमै जादोंना?
उम दिनै सानसे बिदिनो गरमैनो थाबाय बार थोबसेबो फैखायासै। आबमोननिजालाय दिनै सानाव बार दंना गैयामोन?
बारानो गैया दिनै जोंनियावबो।
उम। दासान्दि बोथोरा बिदिनो उम। दासान्दि बोथोरा बिदिनो एकदम गरम जाबाय थाखासिगोन ना?
औ गरम बोथोर जाबाय नालाय। आरो दैलांबो थोरबो जाबायना। लाय माइ गायनाय फुनाय बोथोर जाबाय
माबागोन सान्दुं दुंगोन। इदिनो आरो बोथोरा दा एख हमना मोना। खिन्थु अखा हानायनिख्रुइ दा सानदुङा बांसिन दुंगासिनो।
औ सान्दुं गोसा। सा दुंगासिनो ना उम बेखायनो गरमाबो बिराद
ओंखारनोनो हालाया बाहेराव ओ ससे ओंखारबानो साथा लानांगौ जालायो।
आंथ' सान्दुङावनो ओंखारनो हाया।
इनथ' सानाव आरो ओंखाराबानो जाथारा। उमहो फुंनि सिखारनायनि फ्रायनो सान्दुङा फैबाय थाखायो। स्रां जाबोखायो। नों सेला ओहो सिला सिबबाबो सान्दुंङा ब्रां जाखायो। दोम ओमफाय थोरसिफोर सुहैदावथ नों ओंखारनांबाय बाहेराव।
उम उम।
फुरा फुंनिफ्राय बेलासिसिम सान्दुं जाखायो आरो। हरबाबो बिनो ओमफाय
दे होमबा आगै लाखिथ'नोसै ना?
हरबाबो बिनो से एख खे
खोनाद' आगै? उनाव रायलायसि सिगोनदे
औ दे गोजोननाय थाबाय औ दे।